हेलौ औ नोंथां औ खोनादों नोंथां नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन ना?
सावरायजागोन नोंथां
बिदिब्ला जोङो बैसागुखौ लादिनि ना?
ओ अब्ला ओ बैसागुनि सोमो नसो नामा फोरमायग्रोजोनसो नामा
औ फोरमायजागोन दे
औ दे
बैसागु औ औ दोङो बैसागु होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'फोरनि देरसिन रंजाथाइ फोरबो ना बे फोरबोखौ जोङो सैथ्र मा सैथ्र' दाननि मा होनो जोबथा सानखालि संक्रान्ति हमनानै औ बैसाग दाननि स्नि सानहालागै मा होनो बेखौ फालिनाय जायो आरो
औ औ औ
औ बेनिनो जोङो संक्रान्ति सानाव मा खालामो मोसौ बैसागु फालिनाय जायो आरो बै स बै सानखालि जों मा खालामो ओंखाम दोनि हांगार ओ बेजों आरो थाव गुबैजों लगायनानै जोङो नोलो एबा मा होनो औवानि मोनथाम हासुं बानायनानै हांगारखौ मोसौनो फुनना होयो आरो
औ
बेखौ माने जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायबोनाय मोनसे मानो
ओं
मोसौ थुखैबोनाय आरो बे जोंनि गोदो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो फालिबोनाय नालाय बेखौ जों फोथायो आरो। औ बेजों लोगोसे मा होनो थाराय बिफां ओमफाय रायदों बिलाइ
औ
रो मोखोना बिजौ खाथ्रि बिबार लाव फान्थाव बायदिसिना बेफोरखौ मा होनो हाफ्लेनानै सबाय सिबिंजों जयै मा खालामोनो जोंङो लगायो आरो। लगायनानै बेखौ मोसौनोाव सारै सारै मेथाइ बा ओ खुगा मेथाइ खननानै बेखौ मोसौखौ जोङो ओरै माबाथिं मा होनो फोथारथिं होलांनाय जायो आरो
औ औ औ
माने हाग्रा बारिथिं
औ
गांसो जानो थाखाय
औ
बेखौबो जोंनि मा होनो गोदोनिफ्रायनो फोथायनाय दंङ जे जोंङो मोसौखौ बेबादि खालामोब्ला
औ
माने बिसिनि मोदोमाव जोंङो बायदिसिना हांगार बायदि फोननानै हगार हरोब्ला माने मोसा लख्राफ्रा जानो हाया होननानै जोंङो फोथायनाय दं आरो।
औ औ
औ
ओ दा अब्ला ओ नोंथांङा मोसौ बैसागुनि सोमोन्दै फोरमाय य ना
औ औ नोंथां औ
अब्ला ओ नोंथांनियाव आरोबाव आं बुंहरनोसै जेन मान सिब बैसागुखौ नोंथांमोननिथिं माबायदि फालिनाय जायो?
अखानायै
औ बिनि उनाव
बिनि उनावहाय जोंङो बैसाग दाननि मा होनो से अक्ट' फालि बेखौ मो जोंङो मानसि बैसागु फालिनाय जायो आरो।
औ औ
औ
उ अब्ला नोंथांङा फोरमायबाय जे मोसौ बैसागु खौ माबायदि ओ खालामनाय जायो बेखौ नोंथांङा फोरमायबाय। औ अब्ला आं ओ बेबायदिनो जोंनिथिंबो ओम बैसागुखौ बेबायदिनो फालियो मा होनो बैसाग दाननि से अक्ट'खालि अक्ट'निफ्रायनो जोंनिथिंबो बेबायदिनो बैसाग बैसागुखौ फालिनाय जायो बोथोर ओ गोदानजों लोगोसे गोरलै बिलाइखौ लानानै बे फोरबोखौ फालिनाय जायो। ओ बैसागु फैब फोरबो होनब्लाथाय जोंनि बर'फोरनि मोनसे गिदिर रंजाथाइ फोरबो नंङा होमबा? ओं बे बे फोरबोआव जों बयबो साफ्रामबो रंजा बाजायै बोराय बेन्थु गथ' गथाय बयबो जों ज'यै खौसेयै बे फोरबोखौ फालिनाय जायो। नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
बेबायदिनो आं नोंथांनियाव ओ मोनसे सोंहरनो सानदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना? ओ ओं। गामियाव रंजाथाइ फो-फोरबो खुंनायजों लोगोसे आरोबाव बबावबाफोर ओ बैसागो फो प्रग्राम बा माबा मोनसे ओ बेलेग एक्सट्रा जायगाफ्रावबो नोंथांमोनजिथिं बैसागुखौ बैसागु खौ खुंनाय जायो नामा नोंथां फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ नोंथां औ जोंङो आथिखालावथ' गोबां सालायबाय नंङा होनब्ला? माने सोलोंथायाइयावबो जौगाबाय रांखान्थियावबो जौगाबाय। आथिखालाव माने जोंङो बे गामि गामि जोंङो ज' ज' मागिनाय ओ बेबायदिनो जौ लोंलायनाय बेफोरखौ माने ज्राब गारबाय आरोखि दानि जुग गाव जोङो माने खोब सोलायबाय।
औ औ।
बेफोरखौ जोङो दानिया बैसागो फोरबो होनोब्ला जोङो बांसिनानो जौस्राङाव फालिनाय जायो आरो।
औ औ।
औ बेबायदिनो जोङो बेवहाय गोबां माने हाबाफारि लायो जेरै खन्थाइ आवरायनाय, ओ मिथिखायै बादायलायनाय, गेलेनाय बेबायदिनो गोबां हारिमु आय दा लानानै माने बेफोरखौ दा जोङो खुंनाय जायो आरो।
औ औ।
जोंनि जोंनि ओनसोल सिंगै प्रग्राम लायो।
ओ औ।
औ, नोंथांमोननिथिंबो बेबादिनो फालियो जानांगौ। एसे फोर मायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। औ बेबायदिनो जोंनियाबो जोंनिथिंबो ना बेबायदिनो गामियाव गामियावबो रंजायो बेबायदिनो बर' आइजोफ्रा मोजां मोजां दख'ना गाननायजों गोमो दख'ना थावसि गाननायफोरजों गोजा फालि सादोर लानायफोरजों गोबां गावखौनो समायहोनायजों मोजां मोजां गाननाय जोमनायजों गाननायजों लोगोसे मा होनो ओ बयबो बर' आइजोफ्रा बेबायदिनो मोसायो रंजायो न'खर न'खर गिदिंनानै खाम, जथा खाम, जथा, सिफुं आरि दामनायजों बयबो रंजानाय रंजायो गामि गामि। उम बेयाव बे रंजानाय फोरबोआव ओ मोसाहैनायाव न'खर न'खर मोसाहैनायाव गोबां गामिनि न'खरफोरा सोरबा अननायजों जोंनो थाखै जानाय आदार होयो, लोंनो जानो बेफोरबायदि होयो। आरो बिनि अनगायैबो मा सोरबाफोर न'खरनिया दा माइरं हरो हरो बेफोरखौ जोंनिजोंबो माबोनानै ज' खालामनानै बेबायदिनो लावखार लावखार ओंखाम जायो आरो जोङो जोंनिथिंबो। दा बे गामियाव गामियाव बेबायदि रंज रंजाथाइ फोरबो फालिनायजों लोगोसे आरोबाव जोंनिथिंबो बेबायदिनो ओ ओ गामिनि बायेरायाव बेबायदिनो जौस्रांफोर बानायनानै गिदिर गिदिर प्रग्राम लाबोयो। गोबां बेयाव आलासिफोर लिंहरनाय जायो। आलासिफोरखौ गोबां आर'नाइफोरजों बरायनानै ओ बैसागुनि नामाव आर'नाइफोरजों बरायनाय जायो। बेबायदिनो बे बैसागो फोरबो मालि खुंनायाव गोबां ओम ओ मोसानाय मुसुरनाय कम्पडिसन जायो, खन्थाइ आवरायनाय कम्पडिसन जायो। बेयाव जायफोरा ओ बे कम्पिटिसनाव देरहायो बिसोरनो बान्था होनाय जायो। बेबायदिनो जोंनिथिंबो गोबां सुबुंफ्रा बेबायदिनो जोंनिथिंबो बेबायदिनो रंजा बाजा जायै बैसागु फोरबो फालियो आरो दा। नोंथांनियाव आं सोंहरनो सानदों ओ बैसागु फोरबो फालिनायाव नोंथांमोननिथिं गथ' गथाय बोराइ बुरै जयै। बेबायदिनो न'खर न'खर मोसायो ना एक्सट्रा एक्सट्रा मोसायो बेखौ नोंथाङा दसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ हागोन।
ओ
जोंनि जोंनि गामियारि बे जोंनि ओनसोलावबो माने बेबादिनो गोदो जेरैबायदि फालिबोदों बेबायदिनो दं आरो बांसिनै बेबायदिनो जोङो स्टेज प्रग्राम लादोंब्लाबो। जोंनि बे आजै आजौनि जोङो जाखिनि फालिबोदों बेफोरखौबो गाराखै आरो जोङो बेबाददिनो बैसागनि से अक्ट'खालि जोङो जयैनो‌ गानै जोमै बेबायदिनो जोङो रेगे रेगा रोन जोमग्रा लानानै दख'ना दख'ना गोमो बा दख'ना थावसिफोर गाननानै ज' ज'यै जोङो गेदेर माने गेदेरखौ मान होनानै उन्दैखौ अननाय होनानै जोङो ज' बिदिनो ज' जोङो माबायाव ओ जोंनि मा होनो रायजो फोथाराव माने मोनसे प्रग्राम लानाय बेवहाय ज' ओंखारो आरो औ बिदिनो
उम
बेवहाय जोङो गिदिरखौ मान होबाय।
औ
उन्दैखौ अननाय होबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो ज' बेबायदिनो आर'ज गाबलायो आरो। उ
औ औ दा नोंथांमोननिथिंजाय बे मोसानाय न'खर न'खर मोसानायाव जानाय लोंनायफोर होयो नामा नोंथां बेखौ फोरमायनो हागोन ना? आरो मा मा जानाय लोंनाय होयो बेफोरखौ औ
जानाय लोंनाय जों जानाय लोंनायखौबो होयो। बेबायाददिनो जोंनि आ बर'फोरनि मुंदांखा मानि बे अमा बेदर बेखौ जानाय
औ औ औ
लोंग्रा लोंग्रा हिसाबै
औ
माइब्रा रोसि बा जौ रोसि बेबदिनो गावबागाव एफा एफा लोंनाय जायो आरो।
औ
न'खर न'खर बेबायदिनो औ नोंथां
आरो आं नोंथांनियाव सोंहरनो सानदों जे बैसागुआव जि जों बयबो ओ जुमाय बिदै लोङो बेखौ माबायदि बानायनाय जायो नोंथाङा बिनि सोमोन्दै दसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन जौ बिदैखौ जोङो माने जोंनि बर'नि नागार हायि नङा होमबा बे फिथौ बिदैया बेखौ जोङो सिगांग्रो जोङो माइब्रा माइरं बेखौ जोङो मोजाङै सुनानै बेखौ संग्रोनाय जायो आरो।
औ।
ओमफ्राय बेखौ संखांनायनि उनावहाय जोङो माने एमाव एमावखौ बे ओंखामा एसे गुसु जायोब्ला बेखौ एमावखौ फोनना होनाय जायो आरो।
औ।
जाहाथे बेयो एसे मोजाङै माबानानै ओ
औ।
लगायनानै माने रोसि गनायनि आरो बे औ बेखौ जोङो सान सानथाम बा सानब्रै जोङो ज' बेखौनो दोनथुमनानै उनावहाय बेखौ जोङो मोनसे जायगायाव मोजाङै दोननाय जायो आरो। ओमफ्राय बेखौ जोङो गोसो जाब्लानो माने हरनानै बिदिर एसे लोंनो हायो आरो औ औ नोंथां।
औ।
दे बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै नामा बेयावनो।
अ औ बिदिबा खुलुमबाय नोंथां जोंनि दिनै बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनायखौ जोङो बेयावनो थुंगेनोसै नामा नोंथां?